औ नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामनो दायोलै
नोंथाङा आं नै ओरैनो जिरयला बायनासोमोन नोंथां
अ बड' नोंथाङा न'आवनो दंना
औ न'आवनो दं नोंथां ओरैनो दसे जिरायलाबायनानै दङ सान्दुंबो गोसाना
औ खबरफोरा बोरै नोंथांना
खबराथ' बिदिनोसै गेजेरावनो नोंथांनालाय माबायदि खबरा
आंनाबो बिदिनो गेजेराव नोंथां
अ
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो एबा रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ रायलाय जागोन नोंथां आंबो नै दा ओरैनोसो दंखायो बिब्दिब्ला नोंथां देेलाय आयदाखौ बुंना होनाय मा आयदानि सायाव नोंथाङा आंजों रायज्लायनो सानदों
औ दां औ जेनेबा जों जोंनि देहाखौ जों जोंनि देहाखौ जेनेबा गोग्गो देहा खालामनो थाखाय एबा एा मोजाङै फिट लाखिनो थाखाय जों मा मा खालामब्ला एबा जोंनि मा मा मावब्ला जोंनि देहाया फिट एबा गोग्गो देहा जागोन बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नङा होमबा नोंथां।
औ औ फोरमायजागोन नोंथां औ जेनेब्ला जोंहाथ' जोंनि देहाफोरखौ फिदै एबा गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोङो बिदिनो बायदि बायदि एक्सारसाइस एबा यगाफोरखौ खालामनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जानाय लोंनायफोरखौ एसे थाल लानांगौ जायो। मानो होनोब्ला जोंहाथ' गोबां सुबुंफ्रानो मिथिया जे जोंनि देहानि थाखाय अबे बबे जाग्रा मुवा बेसादफोरा जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि माने बेफोरखौ गोबां सुबुंफोरानो मिथिया जानांगौ नाथाय आं बुंगोन जे जोंहा दायो जों बायदि निसा बुस्थुफोरखौ लानाङा माने बायदि बायदि जोंनि थाखाय उदैफोरनि थाखाय थाखाय गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जों जानाङा जोंनि मेगनफोरनि थाखाय गाज्रि मुवा बेसाद फोरखौ जों जानाङा बेफोरनि दारैनो जोंनि देहाया माने गाज्रि जालांनो हमो आरो ला- लासैनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा आं बुंबावगोन जों फुङावनो सिखारनानै एबा बिब्दिनो फुं सोरांसि सोरांसेयावनो सिखारनानै बिदिनो जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोल फ्रावथ' एबा गासैनि ओनसोलफोरावबोथ' बिदिनो बल फिल्डफोर थाखायो बेफोराव थांनानै माने एसे एक्सारसाइस बा यगा खालामनांगौ।
औ नोंथां औ औ औ
आरो बेल' नङा नोंथाङा जेब्ला फुङाव सिखारो अब्ला गोबां बिबांनि दै लोंनांगौ होननानैबो आं खोनानाय जायो। मानोना बे दैया जोंनि देहानि थाखाय थाखाय जोबोद मोजांथार आरो जोंनि देहानि मैलाफोरखौहाय माने बे दैयानो माने सुस्रााहैजोबो होननाय आं होननानै आं मोनथियो आरो एबा आं सानो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां एक्सारसाइस दङ जेनेबा नोंथाङा फुङावनो सिखारनानै जुदि बिदिनो बारा नङा
सेजौ अ बिदिनो जेनेबा बांद्रायबो नङा
बिब्दिनो सेेरजा मिटारफोरजों खारदिंनांगौ आरो माने जोंनि बल फिल्ड खौनो जेनेब्ला खननै बा खन- खाम खारदेंबा जोंनि देहाफोरा माने थाग्राय थानो हमो आरो आरो बिब्दिल' नङा जोंहा माने थाबायबाबो जोंनि देहा माने जों फुं फुु़ंवावनो सिखारनानै थाबायब्लाबो जोंनि देहाफोरानो माने माने मोजां जायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
बेल नङा जोंहा माने गोबां रोखोमनि बिदिनो जोंनि जिउआव मावनांगौ हाबा दंबावो। जायनि दारैनो जोंनि देहाफोरा मोजाङै थायो। जेनेबा जों जोंनि देहायाव बायदि रोखोमनि जेब्ला बायदि बायदि रोखोमनि सोरबा सोरबा बिब्दिनो खानायाइ गोलाव लायो। बिब्दिनो बायदि रोखोमनि गावनि मोदोमफ्रावहाय थेथु होनो बेफोरखौ माने बांसिन मानसिफोरानो थुना लायो जाय बैफोर नि दारैबो जोंनि मोदोमफ्रा माने गाज्रि जालांनो हमो आरो नोंथां आरो जोंहाथ नोंथाङाबो मिथिखागौ खानाय गोलाव लायोब्लाथ जोंहा जोंनि सेहेराफोरानो माने एसे बेलेग जालांखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नोंथां नगौ
आरो माने बिब्दिनो गोबां
एक्सारसाइसफोर दंबावो जेब्ला जोनङो फुङावनो सिखारनानै साननि सोरां लायोब्ला जोंहा बिथा मिन जि मोनो होननाय होननानै आं मोनथियो जेने जों फुं सोरांसि सोरांसि सिखारनानैनो जेब्ला बे जारां साना जोंनि मोदोमफोराव गोग्लैयो अब्ला जोंनि देहाफोराव माने गोबां रोखोमनि बायदिसिना सोलायनायखौ जों नुनो मोनगोन एबा जों बायदि बायदि रोखोमनि भितामिनफोर मोनगोन आरो बेजों लोगोसे फुंनि नि निहिरफोरखौ जोऔङो आथिं गोजायै गानो मोनोब्ला जोंनि देहाफोरा गोग्गो ए बा स्रां मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
दायो बेल नङा गोबां बायदि बायदि रोखोमनि एक्सारसाइसफोर दंबावो जायखौ जों खालामनानै जोंनि देहाखौ हायो एबा लाखिनो हायो बिब्दिनो जोंहा जानाय लोंनायफ्रावबो एसे थाल लानांगौ जायो जेरै जोंङो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों जायोब्ला जोंनि देहाफोरा मोजां जायो आरो जोंहा जानाय लोंनायाव थ जोंनि ओनसोलावथ जोंहा बांसिन ओंखामफोरखौखौनो जायो जायनि दारैनो जों थांनानै दङ बेफोरखौबो जों माने टाइम बाय टाइम एबा सम बा सम जानांगौ आरो बबे समाव ओंखाम जानांगौ बे बेफोरखौबो जेनेबा जोङो फल खालामोब्ला माने जोंहा मोजां आरो नोंथां आरो आं बुंगोन बिदिनो जोंहा गेलेनायफोरजोंबो जोंनि मोदोम देहाफोरा एबा फिदैनो थायो मानोना गेलेनायफोरजों खारनो
एबा एक्सारसाइस खालामनायफोरजों जोंना गोबां गोलोमदै गयो बैफोर गोलोमदै गगारोब्लासो जोंनि माने देहा मोदोमफ्रा एबा जोंनि देहाफ्रा एबा जोंङो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै स्राङै लाखिनो हागोन होननानै आं मोनथिनाय जायो।
दायो औ माने आरो दंबावो नोंथां जोंहा बिब्दिनो जोंनि देहाफोराव माब्लाबा समावथ गोबां रोखोमनि दुखु खस्थ सहायनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ
बैफोर बिदि जानाय टाइमाव माने जो एक्सारसाइस खालामनांगौबा जोंङो दसे मोजां जायगायाव बेरायनांगौ बबा मोजां बिजाब फरायनांगौ जोंङो बेफोरनि गेजेरजों माने जोंनि देहा मोदोमफ्रा माने मोजां एबा सोलायनो हमो आरो जोङो गाव खौ मोनसे माने फोथायनाय थानांगौ अब्लासो जोंनि माने मा होनगोन बेखौ जोंनि मोदोम देहाफोरा माने आरो जोंनि साननाय हनायफोराबो मोजां जानांगोन आरो जों जोंनि देहाफोरखौ लाखिनो थाखाय दाथ' गोबां मानसिफ्रानो जेनेब्ला जायफोरा जिमफोराव थाङो बिसोरो माने बिसोरनि बडि एबा मोदोम देहाफोरा माने फिदैनो थायो बिसोरखौ जेब्लायबो सेंग्रासा बेबायदि माने लाइमोन बेफोरबायदि नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ जोङो एक्सारसाइस एबा एक्सारसाइस गैयाबा जों जिम खालामनायजों जोंनि महर मोखां गासिबो देहा फ्रानो सोलायो एबा जों जोंनि देहाखौ जोंनि न'आव एबा महर मोखांखौ गोरलै एबा लाइमोन महराव नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जों बुंनो हायोदि जेनेबा जोङो बाजिसो बोसोर जानाय जेनेबा हमना लाबाय सासे हिनजाव माहारि एबा हौवाफोर बेफोरबायदियानो जोङो जेनेबा जों बायदिसिना नाङि बुस्थु एबा देहानो नाङै बुस्थु माखासे जाग्रा बुस्थुफोरखौ जायोब एबा लोङोब्ला बेफोरबायदिखौ जेनेबा जों बेफोरनि बागै जेनेबा जोंनि देहाया माने महर मस्राया गासैबो सोलायलांनो हमो एबा बेमारि बेमार जालांनो हमो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जोंना आरो बे माखासे एक्सारसाइस एबा जों इउगाफोर खालामनायनि जाउनाव जोंनि देहा मोदोम गासैबो सोलायनानै नै बा जोंखौ गोरलैबा जोंखौ फिट नुनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ गासिबो सैथोआनो नों बुंनाया
ओ जोङो जोंनि देहाखौ स्ट्रं लाखिनानै एबा जोङो एक्सारसाइस खालामनानै जों स्ट्रं लाखिनानै एबा बडि बानायनानै जों माखासे माबायावबो जोङो ओ हेल्प मोनहोनो हायो एबा जों बुंनो हायोदि जेनेबा जों माखासे अ-अ जों अबेबाफोर लामाफ्राव बेरायोब्ला माखासे जेनेबा गावखौनो दै जेनेबा रैखाथि होनो हायो जेनेबा जों गुबुनफोरनिफ्राय नङा होमबा नोंथां औ जों जोंनि देहायानो स्ट्रं नङा बा एबा जोंनि देहा बेखायनो थाग्रा नङाबा एबा जों माखासे सुबुंफोरनि ओ गेजेराव जेनेबा जों माखासे ओ बिब बिब्दिनो जेनेबा माखासे थायोना बेफोरबायदि ओ दुथांफोर थायो जेनेबा बे बेफोरनि जों आखाइयाव जों गावखौनो रैखाथि होनो हाया जों जोंनि देहाया स्ट्रं नङाबा नङा
औ नंगौ नंगौ
औ जों माखासे बेफोरबायदिनि बि बेनि थाखायनो जों ङो जोंनि देहाखौ अरायबो स्ट्रं लाखिनांगौ नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां दायो माने नोंथाङाबो नोंनि देहाखौ फिदै लाखिनो थाखाय नोंथाङा मा मा खालामो जेनेब्ला
औ नोंथां जेनेबा आंथ' गिबियाव फुङावनो ब्रै रिंगायाव सिखारबाय नङा होमबा नोंथां आङो ओरैनो मोखां मोखांफोर सुनानै जेनेबा आङो बा किल'मिटारसो जेनेबा साइकेल सालायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ जोबोद मोजां नोंथां औ
साइखेल सालायनानै आरोबाव जेनेबा आङो जि किल'मिटारसो खारनाय जायो आरो बिनि उनाव से घन्टासो जों आं एक्सारसाइस खालामनाय जायो आरो नोंथां
औ जोबोद मोजां नोंथां
औ बिदि खालामनायनि जाउनाव माने दायो जेनेबा एसे सिगांनिफ्राय जेनेबा जों आंथ' सिगां खालामामोन- सिगांनिफ्राय जेनेबा आं देहाखौ एसे मोजांसिन मोननाय जादों आरो नोंथां।
औ औ जोबोद मोजां
आरो जोङो जों बिदिनो बेबायदिनो जोङो एक्सारसाइस खालामनाय एबा जिम खालामनाय बिदिनोल' जाया जों जानायखौबो लोगोसे लांफानांगौ जेनेबा जोङो मोजां मोजां बुस्थु एबा फिथाइ सामथाय जानांगौ एबा नाङो जोंनि देहानो देहानि होननो नाङो एबा देहाखौ जोङो जेबो खालामै माखासे बुस्थुफोरखौ जानाङा बेनिखायनो जोङो एक्सारसाइस खालामनायजों लोगोसे जों माखासे मोजां मोजां बुस्थु एबा फिथाइ सामथाइ एबा प्रटिन बायदिफोरखौ लानांगौ ज जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां दाथ' होमबा नोंथां समाबो जाबाय नोंथां मा नोंथांनिफ्राय आङो गोबां बाथ्राफोरखौबो मिन्थिनो मोनबाय नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिन्थिनो मोनबाय जानांगौ जों सानैजों जेनेबा जोंनि देहा फोरखौ माबोरै फिदै लाखियो बा थाग्रायै लाखियो बेनि बागै जों गोबां सावरायलांबाय दायो नोंथां फनखौ एसेयावनो दोनसै नामा नोंथाङा मा होननो सानो?
औ नोंथां औ औ औ।
औ